हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां आंनि माथोखौ खोनादों ना
औ खोनादों दे
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो नोंथां
औ नोंथाङा फ्रिबा आङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हरदों
औ
नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
अ दे नोंथाङा ओ मानि बागै सावरायगोन नोंथाङा बुंदो होमबालाय
औ ओ दा जोंनि सावरायनायनि आयदाया जाबाय सोलोंथाइ
औ-औ
नोंथाङा स्टार्ट खालामग्रोदो खोमा एसे
अ सोलोंथाइनि बादै ना
औ
सोलोंथाइ होनोबाथ' जोङो दानिल' बाथ्रा नङा होनबा नोंथां जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो माबा मोनसे नङा मोनसे सोलोंथाइ लानानैसो जोङो मानसिया सासे मानसि जाहैनो हायो नङा ओमबा नोंथां जेरै जोङो उन्दैनिफ्रायनो फरायनानै सोलोंथाइ लानानैसो जोङो सासे गिदिर मानसि जाहैनो हायो नङा ओमबा नोंथां जेरै जोंखौ बिमाया जोनोम होबाय बिमाया जोनोम होखांनायनि उनाव जोंखौ फेदेरबाय फोलावखांबाय नङा होमबा नोंथां
बिनि उनावहाय जोंखौ ओ देरखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो बा बोसोर जायो दानियाथ' थाम बोसोरावनो फरायसालियाव हगार हरो नङा होमबा दा जेनेबा थाम बोसोरनिफ्रायनो जोंखौ फरायसालियाव हगार हरो हगार हरनायनि उनाव जोंखौ सोलोंथाइ लाजेननो थाखाय जोंखौ फरायसालियाव दोनलाङो बेफोरबायदिनो जोङो गिबिनिफ्रायनो इउ केजि एल केजि बा बर' हिस साबै ओ क थाखो ख थाखो बिथराय बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो दानि जुगाव सोलोंथाइ लायो नङा होमब्ला बेफोरबायदि बिदिनो जोङो सोलोंथाइ लानानै बिदिनो थाखोसे थाखोनै थाखोथाम बेफोरबायदिनो गोलाव सम जोङो सोलोंथाइ लानानै फोरोंगिरिनिफ्राय मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजां नाम्बार लानानै जोङो सोलोंबोयो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लानानै जोङो मोजां नाम्बार मोननांगौनि थाखाय गोबां गोसो मेलेम जिउ होनानै जोङो फरायनो गोनां जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओंखायनो दानि जु जुगावथ' ओरैनो थायालासिनो जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानानै गथ' गथायफोरखौबो सोलोंथाइ होनानै जोङो दानि दिनाव गोबां गिदिर गिदिर मानसि खालामलांनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लानायजोंनो दिनै जि थाखो बारखांनायनि उनावनो जिसे जिनै दानि जुगावथ' जोङो बर' बर'नि मिडियामजोंनो बर'नि सोलोंथाइजोंनो जोङो सोलोंथाइखौ मोजाङै लालांनो हायो नङा होमबा नोंथां दानि जुगाव जोङो बिमा राव हिसाबै बर'आ बिमा राव दंखायो हिसाबै जोङो बिमा रावजोंनो गोबां थाखोसिम जोङो फरायलांनो हायो नोङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां
बेफोर बायदिनो जोङो फराय-फराय फरायनानै जेब्ला जि थाखोनिफ्राय जिसे जिनै बेफोर सिमा मालागैबाबो जोङो बिमा रावजोंनो दानि जुगाव जोङो फरायलांनो हायो आरो।
औ।
बेफोर बायदिनो जोङो फरायनानै जोङो गावनि आथिङाव गाव गसंनो थाखाय जोङो जों गोबां सोलोंथाइखौ जोङो गोसो होनानै जोङो सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायो आरो। बिनि बागै नोंथाङाबो माबा मोनसे बुंनो ओ दङ'बा नोंथांखौबो आङो एसे बेखेवनानै बुंलांनो थाखाय खावलायहरबाय।
औ। दा सोलोंथाइखौथ' जोङो ओ फरायसालियाव मोनो। बिनि बे सिगां जोङो ओ फरायसालियाव हाबजेननायनि सिगां जोङो न'खरनिफ्राय सोलोंथाइ मोनो जेरै जोंखौ ओ सोरबा- सोरबा न'खराव फरायनायनि सिगांनो जेनेबा फरायसालियाव हाबनायनि सिगांनो जेनेबा ए बि सिडि इफोर बायदि क ख इफोर बायदिखौ जोंखौ सिगाङावनो बिमा-बिफाफोरा फोरोंबोखायो ओमफ्राय ओ सोलोंथाइया जेनेबा आंनि हिसाबैब्ला फरायनायल' नङा आरो जेनेबा नोंनि आखल-आखु इफोरखौबो सोलोङो गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ होन अननाय इफोरखौबो सोलोंनानै लायो आरो न'खराव न'खराव बेफोरखौ फार्स्ट सिगां नोङो न'खरनिफ्राय गथ'आ सासे गथ'आ बेखौ सोलोंग्रोयो आरो। गिदिरफोरखौ मान होनांगौ गिदिरफोरजों माबोरै रायज्लायनांगौ आखल-आखु माया गाज्रि माखौ माया मोजां खौ ओ गथ'आ सासे उम न'खरनिफ्राय सोलोंग्रोयो आरो बिनि उनाव जाबाय ओ फरायसालियाव फरायसालियाव ओ सासे गथ'आ ओ फरायनायजों लोगोसे ओ ओ माबोरै जेनेबा रेसपेक्ट होनांगौ मान होनाय बेफोरखौबो फ-फरायसालियाव ओ सोलोंनानै फैना फैयो आरो। बिनिफ्राय दिसिप्लिन ओ माबोरै मा खौ मोजां मावोब्ला मा जागोन ओ बेखौ गथ'आ फरायसालियाव सोलोंनो हायो आरो।
औ
आरो बेनिफ्राय फरायै फरायै गथ'आ ओ जेनेबा क्लास टेन फोराव मे ट्रिक एस एल सि होनो जायखौ ओ बेखौ होयो होबोनांगौ आरो फरायसालियाव गोबां आयदानि आयदाजों लोगोसे जेनेबा गोबां आयदा सोलोंनो मोनो ना फरायसालियाव बेजों लोगोसे ओ खारनाय बारनाय स्पर्टस होनो जायखौ ओ बेखौबो सोलोंनो मोनो आरो बिनिफ्राय जेनेबा अबेबा अबेबा फरायसालिनिफ्राय बेरायनोबो लाङो।
औ
ओ कलेज फरायसालिनि स्टुडेन्टफोरखौ जयैनो
औ
बेयाव बिसोरो ओ गोबां जायगानिबो ओ सोलोंथाइ मोननो हायो आरो।
औ
बिनिफ्राय बिसोरो बियाव एक्सपिरियेन्स मोनो माबायदि माबायदि। ओ गुबुन जायगायाव माबोरै जायो ओ गुबुन जायगानि गुबुन जायगानि सुबुंफोरा माबायदि माबोरै माबोरै थांनानै थायो बिसोरो बेफोरखौ सासे गथ'आ ओ सोलोंनो हायो आरो जेनेबा बेरायनोफोर लांबा। स्कुलफोरनिफ्राय बिनिफ्राय आरोबाव ओ ओइस एस एल सि एगजाम होखांनायनि उनाव सासे गथ'आ ओ मोनथाम लाइनाव थांनो हायो जेनेबा ओ नों बिगियानावबो लां लांनो हायो। नोंहा आरो ओ मेथ्सआव इन्टारेस्टेडबा नोङो कमार्स थांनो हाबाय बिनिफ्राय आरोम आर्टसबो लानो हाबाय जेनेबा नोंनि इन्ट्रेस जों खोथा आरो सासे गथ'नि इन्ट्रेस्जों खोथा नों मायाव फरायनो गोसो आरो बिनि उननि फ्राय ओ क्लास टुयेल्भ ओ टुयेल्भास पास जाखांनायनि उनाव सासे गथ'आ जेनेबा ओ आंनो साइन्स स्ट्रिमजों फरायनानै फैनाय स' आं आर्टस फोरनिखौ बारा मिनथिया जाहैबाय। बि आंनिखौ बुंनोसै आंनि साइन्स स्ट्रिमनिखौ। साइन्स स्ट्रिमजों फैयोबा ओ जोङो जेनेबा साइन्सावथ' कम्पिउटार साइन्स आरो बायल'जि थायो नोङो जुदि मेडिकेल फिल्डाव इन्ट्रेस्टेड बा नोङो बायल'जिखौ लानांगोन। बिनिफ्राय आरो नोङो जुदि ओ इन्जिनियारिंफोराव इन्टारेस्टेड बा नोङो कम्पिउटार साइन्सखौ लानांगोन आरो।
औ
ओ आङो कम्पिउटार औ आङो बायल'जिखौ लादोंमोन आङो मेडिकेल फिल्डआव इन्ट्रेस्ट स्टेटमेन्ट नालाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बिनिफ्राय ओस साइन्सनिफ्रायनो पास जाबोनाय बिनिफ्राय सासे गथ'आ जुदि डक्टर जानोबा बियो मोजाङै फरायनांगोन आरो मोजाङै ओ गोसो होनांगोन। डक्टरल' नङा जेनेबा ओ गुबुन बेकग्राउनाव जेनेबा गौ गुबुन नोंना एम दङबा थांखि दङबा माबाफोर जानायनि नोङो बेखौ मोजाङै सोलोंथाइ लानानै बिनिफ्राय ओ मोजाङै फरायनानै हार्ड वार्क खालामनानै नोङो सहैनो नाजानांगोन आरो।
औ।
ओ बिनिफ्राय आरो ओ सोलोंथाइखौ जोङो ओ दासान्दिथ' ससियेल मिडिया जेनेबा फेसबुक इन्सटाग्राम बे फोर बुहुद सोलियोना बिनिफ्रायबो लानो हायो। ओ जों मिथियो मिनथिनानै लानो हायो। जेनेबा ओ जोङो ससियेल मिडियाव गुबुनफोरनि जिउ खुंनायफोरखौबो नाय नुनो हायो बिनिफ्रायबो जोङो सोलोंथाइ मोननो हायो। बेलेनि बेलेग जायगानि सुबुंफोरा माबोरै थांनानै दं बिसिनि मा बेलेग कान्ट्रिनि बेलेग हादरनि सुबुंफोरा माबोरै जिउ खुंगासिनो माबायदि बिसिनि जायगाया बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो बेबो मोनसे सोलोंथाइ आरो जेनेबा निउस पेपारफोराव नोङो लेखानि अनगायैबो माने निउस पेपारारिफोरनिफ्रायबो सोलोंनो हायो आरो।
औ।
जेनेबा निउस पेपाराव नोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगोन जायगायाव बेबायदि बै जायगायाव बेबायदि जादों होननानै बेजों लोगोसे आरोबाव गियानखौ दावबायनायजोंबो मोननो हायो सोलोंथाइखौ जेनेबा
औ।
आ बेस दावबायनायजों नोङो मोनसे जायगायाव थांनानै बे जायगानि सुबुंफोरनि बागै सोलोंथाइ मोननो हायो बिनिफ्राय बिसोरनि जानाय लोंनाय रायज्लायनाय राव बिसोरो माबायदि राय्लायो बिसोरो माबोरै थांनानै थायो। बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ जोङो गोबां गोबां जायगानिफ्राय मोननो हायो आरो जेरै फरायनायजोंथ' मोनखायो जेनेबा लेखायाव मोनो लेखायाव मोनिफोरखौ जोङो गावनि एक्सपिरियेन्स जेनेबा बेरायनायफोरजों दावबायनाय। ससियेल मिडिया निफ्राय मोननो हायो गोबां जेनेबा मेगाजिनफोर इफोरबायदिनिफ्रायबो मोननो हायो आरो।
औ नोंथां टाइमाबो जाबाय नामा जोंहा। टाइमाबो जाबाय नामा नोंथां औ दे होमबा दिनैनि थाखाय। बेखिनियावनो खुलुमनाय बावहरबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां।